हेलौ
हेलौ नोंथां हेल' औ खोनादोंना नोंथां औ
औ औ खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ
अ आंना मा होनो दुगैखांनानै जिरायनानै माने बार जागासिनो आरो बाहेरायाव
औ
दा नोंथाङालाय मा खालामबाय दं
आंबो नै माबा बेलासिनि साहा लोंखांनानै दसे जिरायनानै दं आरो
आचसा औ दा अब्ला नोंथाङा फ्रि ना अब्ला
औ आङो दा फ्रिथ नोंथां औ रायजो जागोन नोंथां
अब्ला मोनसे टपिकखौ लानोसै होमबा ना
औ नोंथां
ओ टपिकखौनो लानोसै जेरै बर'फोरनि ओ गोजाम आदब खायदाजों न' ल'नाय ना
औ नोंथां
औ जागोननो दा बर'फोरनि गोजाम आदब खायदाजों न' लुनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा माबायदिखौ मिथियो एबा नुदों नोंथांनि ओनसोलाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां जोंनि बर'फोर थ' गोदोनि समाव माने दानि बायदि इसिबां माने जेनेबा इथाफोरजों नुनाय सिमेन्टफोरजों नुनाय बिदि गैयामोन होनबालाय नोंथां
औ औ औ
माने गोदोनि दिनावथ' बिदिनो बांसिनानो औवा औवाखौ बाहायोमोन आरो ना न' लुनो थाखाय
औ
औवा आरो बायदिसिना दंफां गिदिर गिदिरखौ बाहायोमोन आरो जाहाथे दंफांजों बायदिसिना जेनेबा खुन्थिया बानायोमोन बिदिनो न'आ गोरायै थानो थाखाय मोजाङै जेबो जाहाथे माने बारहुंखा अखाफोरनिफ्राय जेबो जायैनि थाखाय बाहायोमोन आरोना ओमफ्रायो बे औवाजोंनो जेनेबा बेरा बानायोमोन बेराखौ न सोरगिदिं दुमथेयोमोन आरो ओ माखासे औवाफोरजों फस खुन्थिया होयो आरो सोरबाया इदिनो दंफां गिदिर गिदिर गोरा गोरा नायनानै बेखौ बे माबा ओ खुन्थिया बायनानै दैयोमोन। आरो बिनि सायथ बिनि सोरगिदिंहाय औवाखौ ओ जेनेबा दाननानै फिसा फिसा माबानानै बे हेबनानै बेयावहाय दुमख'न दुमख'नोमोन आरो बे दुमख'ननानै
औ
ओ गोदोनि दिनथ' दिरुं गैयामोन नालाय बेखायनो ओ बे फाथोनि माबाजों फाथोनि दिरुंजों खायोमोन आरो बांसिनानो। फाथोनि दिरुंजों खानानै बेखौहाय ओ जेनेबा हाखांनानै न' लु हाखांजोबबा जेब्ला गोबाव सम दसे थानानै बेखौहाय हाजों गोबोरखि लगायो। आरो सोरबाया इदिनो मोजाङै लिरो आरो ना माबायाव ओ बे इन्जुर सायावहाय इन्जुरावहाय हाखौहाय आखायजों खुबै खुबै बिदिनो बेरेंस ज' जिरायनानै गाखोनानै लिरदोंमोन आरो सोरबाया इदिनो उवालाव गाखोनानै लिरोमोन आरो गोदोनि समाव।
औ
बेबायदिनो सोरबाया इदिनो न' ओ हारसिं हायामोन नालाय गोदोनि दिनावथ' न' लिरनायाव इदिनो न' खाथिफोरनिखौ खा बिदिनो लेंहरलायोमोन आरोना जाहाथे थाब हानायनि थाखाय न'खौ थाब लुखांनो हानायनि थाखाय लिंहरलायोमोन बिदिनो लोगो लालायोमोन। नाथाय दानियाथ' बिदि गैलाना। गाव गाबा गाव जाजोबबाय दानिया।
औ
आरो बे हाखांबा आरो ग्रोब गावसिनावबो जेनेबा खामानि मावनांगौ दंबा बेयावबो थांनांगौ जायोमोन आरो बे जेनेबा न' लिरनो लिंहरनाय मानसिया गावसोनावबो माहैफानांगौ जायोमोन आरो ना।
ओं नोंगौ।
औ दानिया ओमफाय गोदोनियाथ' बांसिनानो हानि सोमोनना न'आ आरो
औ
मोजां ओंखाम संग्राफोरबाबो गासिबो हानि जाजोबोमोन। दानिया नाथाय हानि न'खौ एसे खम नुनो मोनसै आरो ना।
औ
दे अ'बबा औ
ओ नोंथाङा माबा होनदोंमोन नामा?
अ' आंबो बेनि सोमोन्दैनो फंनैसो बुंनो होननानै
औ औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ ओ आ नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो एखे फ्रामानो फ्रायानो जेनेब्ला ओ गोदोनि दिनाव थ' जों लहा बेफोरबायदि सिमेटनि खुन्था बायदिसिना फोर खौ मोनामोन नालाय नङा होमबा?
औ
दा गोदोनि समाव जोंनिया मेनलि माया थायोमोन बर'नि न'खराव औवा थायोमोन नङा होमबा हौवाया जाहैबाय ओ मोननै रोखोमनि थायो थि जोङो ओ बांसिन नुनो मोननाया आरो गुबुन गुबुनाव बेलेग बेलेग थायोबो जानो हागौ खिन्थु जोंनि ओनसोलाव मोननै औवा रोखोमखौ नुनो मोनो मोनसेया जाहैबाय औवा बुरखा बेनो जाहैबाय ओ मोनसे सेया जाहैबाय हौवा गुबै होननानै बुङो जोङो दा औवा बुरखाखौहाय जोङो न' लुनायाव फार्स्टलि जोङो मा बाहाय ओ खुन्थायाव खुन्था गायसननो थाखाय जों औवा बुरखाखौ बाहायनाय जायो दानस'नानै ओ गोजौआव हख्ला दाननानै बेखौ हिसाबै जखा लानानै दानस'नाय जायो बेनिफ्राय ओ मोनबेसे खुन्था बहायगोन बेखौ दानस'ना लानानै बिदिनो ओ खुन्था बानायो दा बेनिफ्राय ओ खुन्था बानायखांनायनि उनाव खुन्थाखौ गायसनखांनायनि उनाव मा खालामो जोङो न' बिथाखौहाय बेसेबांसिम खोगोन बेखौ जोङो ओ हा लाबोनानै बहानिफ्रायबा ए हाखौ खोयो नङा होमबा
औ
औ हा बिथाखौ खोखांनानै एबा न' बिथाखौ खोखांनायनि उनाव मा खालामो ओ साइडनि बेरा एबा मा होनगोन बेखौ ओ इन्जुर ना
इन्जुर
औ बे इन्जुरखौ जोङो ओ खायसे ओ गोदोनि दिनाव मा खालामोमोन बिदिनो ओ थुरि एबा फासि मिथिगौ ना नोंथाङा अ ओ खायसेया थुरिखौ नङाबा जाय थुरि मोना बेयो खाजिखौनो ओ औवा खामि सैखानानै लानानै ना खामि एबा फेरायो होनना बुङोना बेखौ जोङो ओ औवा गुबैखौ ओ सिनखावनानै जखानि सिनखावनानै ओ मोजाङै सैनानै बेखौ जोङो ओ गोलाव गोलाव बनानै जेनेबा जखानि बहायनानै दोननानै खासि नङाबा थुरिखौ ओ जायना ओ दङ बेखौ जाय जायखौ मोनो बेखौ लानानै माने फेनलानानै होनानै मोजाङैहाय ओ फेराइजों खानानै इन्जुर बायदि खालामनानै लाखानाय जायो आरोना दा बेखौ लानानै बिदि खालामनानै दा इन्जुराव जेराव जों इन्जुर बहायगोन सिदा सिदानै जों जेराव खुन्था गायदों खुन्थायाव मोजाङै ओ गोरायै थानाय बायदि खाथाबनानै होयोमोन नङा होमबा
औ औ नोंथां
दा बे खाथाबनानै होनायावहाय जोङो ओ गोदोनि दिनावथ' ओ जोङो गुना मोनामोन ओ प्लास्टिकनि दिरुंबो मोनामोन नङा होमबा
औ
औ दा ओ गोदोनि समाव जोङो बांसिन माखौ बाहायोमोन औवा गुबैखौनो जोङो औवा गुबैखौनो सैनानै माने ओ गोबा गोबा खालामनानै जों खायोमोन जायखौ जोङो ओ थेवोल होननानै बुंनाय जायो
औ
थेवोल होननानै बुङो ओ जखानि हिसाबै एसे गोलावैहाय खाजानाय बायद बिदि मेराय जानानै फाननानै खाजानाय बायदि थेवबोल जिरनानै लायोमोन दा बे थेवजोंनो खायोमोन आरो दा ओ बे बेराखौ खाखांबाय खाखांनायनि उनाव मा खालामसिगोन दानिया दङ ओ उखुमनि ना
औ।
औ दाना उखुम होनो थाखायबो जोङो मा खालामो ओ‌ गोदोनि दिनाव जोङो ओ थिंफोर औ थिंफोरखौथ' मोनखायामोन नालाय नङा हो
औ।
दा ओ‌ थुरिफोरखौ बाहायोमोन आरो थुरि नङाबा सोरबा थुरि मोनाब्ला फासि बेखौबो थिक इन्जुर बाय जि एन्जराव जेरै होदों बेबायदिनो जखा लानानै फेराइ खामि सैनानै मोजां बहायनानै बिदिनो माबाखौ थुरिखौ बहायना होननानै मोजाङैनो फेनलानानै जाहाथे ओ दैया गोजौनि गोलैबोनाया आरो सिङावहाय गोलैया बायदि सोरखि लाङै बायदि एसे रोजा होनांगौ आरो बुस्थुखौ
औ।
दा रोजा होनानै ओमफ्राय ओ जेरै न'नि ओ जोंनि माबाया ओ सेबआ जेनेबा गोजौनिफ्राय ओरै दैया स्लद गो्लैबोनाय जानांगौ ना। समानबाथ' नोङो दैया बेयावनो थागोन नालाय दैया जेरै गोलैगोन औ बेबायदि खालामनानै मोजाङैहाय होनानै जोङो उखुमखौ होनानै बेयाव खाजाबनाय जायो आरो बे औवाजों।
औ।
औ दा बेनिफ्राय ओ गोदोनि समाव जों नुबोनायाथ' जोंनि ओनसोलाव माने मा प्लास्टिक मोनोमोन आरो मोनसे गोसोम बै प्लास्टिकआ
औ इजों खबोमोन ना उखुमाव।
औ बेखौ खबोमोन माने जाहाथे अखा एसे सि माबा लांदोंबा बेबो बे प्लास्टिक जोंनो थांफानाय बायदि आरो ना
औ।
औ दा आ बेबायदि खालामनानै जोङो न'खौ बांसिन लुनाय नुयोमोन आरोना बेनिफ्राय मा ओ जोंहा न'आ कमप्लिट जाबाय बेनि उनाव बेनि उनाव मा थाबावखौ जोंहा दर्जा नङा होमबा गोदोनि औ गोदोनि दिनावथ' ओ खिरखिखौथ' जों माब्लाबाबो नुखायामोन नङाहोमबा? खिरखि जोङो गोदोनि दिनाव न' लुयोबाबो खिरखिखौ नुवामोन लु नुयो बाबो ओ जेनेबा मोनफा मोननै नुगोन जायफोरा एसे माहाजोन बिसोरो दंफांनि बानायनानै लानानै खिरखि बानायनानै लायोमोन ना
औ।
औ बेनिफ्राय ओ दर्जा जाहैबाय जोंना दा दर्जायाबो जोंना मानि नि जायोमोन बांसिन औवानियानो जायोमोन औवखौनो मो मोजाङै खाथि सैनानै गोबा गोबा सैनानै औवानि दरजा बानायनानै जोङो औवा बे माबायाव दरजायाव होनानै मोजाङैहाय ओ फांजानाय बायदि खालामनानै लायोन बे जाहैबाय जोंनि ओ गोदोनि समनि न' लुनाय आयदा एबा आदबखौ आङो फोर आं आदबखौ आं फोरमायना बेखिनियाव फोरमायना होबाय आरो एसे
औ।
बिनिखौ दा नों टाइमा औ औ दाथ टाइमआबो जाबाय नोंथांना? औ दे दोनथ'नायसै होमबाथ ना गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओं दे